अ अ नोंथां
अ खोनादोंना नोंथां?
खोनादों नोंथां
आचछ मा खालामोमदों नोंथां?
दं
बन्द नोंथां
जाबाय औ दंफांसेाया सिङाव गिदिर न दं
आदसा अ खोनादों नोंथां
नोंथाङालाय मा खालामदों
आंबो जिरायनानै दंमोनदां दंफांसायाव
औ ओमफ्राय ओ- औ स माबायायो नोंथांमोनथिं
हा
न माब
खोनानो दां मा होनदों
नोंथांमोनथिं औ सान्दुंफोर सान्दुंफोरा माबायदि नुदों नोंथां
दा सान्दुंङाथ' जोबोर गोसो होदों एकदम थानो हाया दंफांसायाफोराव एसे बार दोङ आरो ओमफ्रायाय माने न'फोराव थाजाया आरो बिराद गरम खालामदों सिनावबाबो थानो हाया
औ बिनिफ्राय नोंथांमोनथिं नोंथांमोन थिं ओ- गायनाय फुनाया गासिबो जोबजोब्बाय नामा
किसुमानफोरनिया जोब्बाय ओमफ्राय जोंनाया दिनै जोबगोन आरो हल जांख्रा थिखांगोन दिनै उम दिनै जोबथ'वाखै जोबगोन आरो दायोफोराव लासै मोनाफोराव लासै
औ बिनिफ्राय ओ नोंथां दिनै माइ गायदों नालाय ओ बिनिफा बिनिफ्राय ओ सान्दुंनि थाखाय ओ गायनो हादोंनाा हायाखै?
माने बिदिबायायदि जादों माने सान्दुङआबो गोसा इनिफ्राय दिनै एसे बार दङ नालाय बेनिखाय एसे आइ होनो हादों आरो नङाबाथ' दसे गायो बिदिनो दाबो बिदिनो खालामामबाय दोङो दसे गायो ओमफ्राय दसे सायाव थाङो गोसे गायो आरो से सायाव थांनानै बिदिनो जिराय जिराय गायगासिन द आरो एसे
औ बेनिफ्राय ओ बै माइ गायनायाव दैनि उसुबिदा जेबो जायाखैबा आरो हाफोरा दैनि आंखालाव रानस्र'स्राव जायाखैबा नोंथां
उम नोंथां बिदिथ' जादोंमोन बे आमथिनि सिगाङाव बेबायादि दैनि एसे प्रब्लेम जादोंमोन ओमफफ्राय बे आमथिसुवानि उनावनोहाय अखाफोर फैबाय थानानैफ्राय ए दैयाबबो जाबाय नालाय ओमफ्राय बिदि हा सार राननो मोनजासै दा बयबो गायनो मोनजोब्बाय बिदिनो दामाने मोजाङै थांजोबबाय आरो ओमफाय दाफोर सान्दुंफोर दुंबाथाय दा माइ गोदान गोदान गायनाय नालाय किसुमान बो हाफोराव दैफोरखौ सोनांगौ जानो हानाय आरो जुदि अखाफोर गैथ'आबा दा। बिदिनो दा प्रब्लेमथ' बिदि गैथ'वा दा।
औ बेनिफ्राय ओ नोंथाङा ओ माइ गायनाय जों लोगोसे ओ माइ गायखांनानै ओ नोंथाङा माबाफोर मावदों नामा आगोलाव ओ दा माइ गायखांनानै ओ सिथार्थ जेनेबा बेफोरबायदि दि सानो नामा नोंथाङा
अ बिदिथ' आं स्टार्ट माने आंहा स्टार्ट माने दंखायोमोन बि दिनो आंहा बिजिनेस माने बिबादि आरो गयनि बागानसो दंमोन आंहा गयनि बागान।
औ गयनि बागान नोंथाङा गयनि बागान दं होनदों बै ओ गय बागानाव बेसेबांसो बिगायाव गय गायदों आरो नोंथाङा
आङो गयखौ ओ गय आलाय बिदि दं खिन्थु फिथाइ थायनाया दा बिगासेसे दं आरो फिथाइ थायनाय गया इनिफ्राय गो-गोदान गायजेननायफोरा दोङो आदा बिघासे दङ आरो गोदान गायदों बैसागुआव बैसागुसो गायबा मोजां जायो नालाय इनिखायनो बैसागुआव गायदोंमोन।
औ बेनिफ्राय मा होनदों नोंथाङा बुं।
अ बिदिनो माने ओ फिथाइ थायनाय दंफाङा दोङो आरो बिगासेसो दोङो।
औ बिनिफ्राय ओ नोंथाङाथ' गय गायो होनबा ओ बै गय ओ गय नोंथाङा खै बिघायाव ओ ओ जेरै ओ दा गोदोर गय बिफां दं नालाय नोंथांनाव आ बै ग बिफांखौ ओ फिसा टाइमाव माबायदि गायदोंमोन आरो फांसेयाव बेसेबां सो ओ लादोंमोन ओ नोंथाङा बायनायाव आरो दा ओ बेसेबाङावसो फाना नोंथाङा बै गय फिथाइखौ। बेफोरखौ एसे फोरमायना हाबानो जाबाय हायो।
आस्सा आंथ' गय फुलिखौ ओ एसे बायदों ओमफ्राय मोनसे निजे न'आवनो जावैनानै माबानाय फुलि बानायनाय। ओमफ्राय बायदोंमोन दामानो जाहैबाय फांसेआव देस'सो लादोंमोन। उवान फिफटि केे लादोंमोन ओमफाय बे दाथ' दा दा मोनथिथ'आ बेसे दामा ओमफाय आं बायनाय टाइमाव देरस' लादोंमोन आरो। ओमफाय आं न'आव जावायनायबो दङो बिदिनो न'आव जावैनायदो बायनायदो गायबाय। ओमफाय दा फिथाइखौ आङो ओ मोनो आं एल आं बिगासेसे फिथाइ थायनायखौ फाननानै आरनिं मोनो आरो जायो आरो आंनिया।
बेनिफ्राय ओ नोंथाङा बै गय फां गायनायनि गेजेरावनो दा दैज्लां बोथोर ओ हाग्राफोर हाग्रा ओ गय फांनि ओ गरायाव हाग्रा बंग्राया गोजौ गोजौ जायो नालाय बेफोरखौ ओ नोंथाङा ओ साफा खालामनायाव माबायदि साफा खालामना होयो बा माबायदि जोथोन लायो
औ औ आङो ओ गय फांनि गराय गराय बे हाग्रा हानाय मिसिं खौ बिराद जाबोर जायो नालाय हाग्रा जायो बिनिखाय आं सानै हाजिरा लाफानानै बे दंफांनि गराइखौ साफा खालामो। ओमफाय बे जिथुबा गोदान गायजेनाय बे गायजेनन्नायाव आङो जिगाब होयो आरो गराय गरयाव जिगाब गारै गारै होयो। आंङो जिथुबा गोदान गयफां गायनायाव बेयाव जिगाब गारो आङो जिगाब होयो। ओमफाय गिदिरावथ' दा गैला देलाय सिगां फास गायजेेननायाव होदोंमोन बेखौनो दा थेबाबो गोदोराव जाबोरफोरखौ साफा खालामबाय थायो आरो जाहाथे फिथाइखौ उम हाननो टाइमावबो सुबिदा जानायनि बेफारिफोरनि थाखायबो एसे सुबिदा जायो। नङाबाथ' हाग्रा बंग्राबा एसे जिब जुनाराबो हाबना थानायाव एसे माबा जायो नालाय
औ बेनिफ्राय ओ नोंथाङा ओ बिनि अनगायैबो आरो बेलेगफोर माबाफोर बिजनेस मावबावो नामा?
ओ बिजनेसा बिदिनो आंनाथ' बिदिनो प्राइभेट बिजनेस दं दं दंनाया बिदिनो माने आङो हाखर हाखर दङ आंहा मोनथाम। ओ गिदिरानो मोनथामबो थिन बिगानि मोनसे एनिफाय जागोन उम बिगासे आरो मोनसे फिसा जागोन आं आधा बिगाफोरनि इदिनो मोनसे दङ।
औ नोंथांनाव हाखर दं ओ नोंथाङा बै हा माबायदि ना फिनानै ओ नोंथाङा ना फिनाय इंकाम खालामो ना नोंथाङा ओरैनो फिनानै न'नि थाखाय दोनो बेफोरखौबो एसे बुंना हाबानो जाबाय।
नोंथां माने आङो ओ फार्स्टआवनो आं निजिनो माबायोमोन उम ना हेगारोमोन ओमफाय बिदिनो ना फुवानखौ फिसायावनो गिदि‌फानोमोन आरो इनिफाय आर' नेक्स्ट माबायावबो आर' बिदि गोदोरबो फिसियोमोन आङो फिसाखौ फाननानै गोदोर लाबोमोन लाबोनानै हगारो बिदिनो गोदोरखौबो फानो बेनिफ्राय दा माने एसे ओ ओ ओ फैसा बाजेटफोरा मिलायैनि थाखायनो नोंथां आङो हाखरखौ उम बेलेगनो सामलायनो होनाय जादों आर' ओ गोदोरखौ ओमफाय मोननै फिसा फिसा मोननैया दं आरो दा आं निजे सामलायो दा।
औ
उम
इनिफ्राय नोंथाङा ओ बैफोर ओ हाखराव ओ माने बै ओ हाखर जेनबा ओ हेलौ नोथां खोनादोना?
औ खोनादों नोंथां।
अ माने आं नोंथांनि माथोखौबो खोनायाखैमोन दास
आतसा आतसा
नोंथाङाथ' होमबा बिदि ओ मोनखाबाय नोंथाङा बिजनेस मावो ओ बै मावनायजों लोगोसे नोंथाङा माबाफोर ओ सरकारि साख्रिनि बा एप्लाइ खालामदोंमोन नामा?
औ नोंथां खालामनायालाय खालामदोंमोन दाथ' ओ आसाम पुलिस ए बि इउ बि फरेस्टार्ड बिदि फैदोंमोन। नालाय बेखौनो खालामना दोनथ'नाय जादोंमोन आरो नोंथां।
औ बिनिफ्राय नोंथाङा ओ आगोलाव नोंथाङा बिनिफ्राय आगोल नोंथाङा बिनिफ्राय आगोलावबो खालामखांदोंमोन नामा?
उम आं बिदि खालामाखै नोंथां। मेबारनो फार्स्ट टाइम नोंथाङा आंनिया दे नोंथाङाबो खालामदोंना?
नोंथां आंबो खालामनायालाय खालामदों। आंनाबो एबार फारट टाइम बेदिनो आसाम पुलिस आसाम फरेस्ट बिदिनो कामान्ड' बेफोरबायदि खालामदों आरो ओ एबार फार्स्ट टाइम होगोन आरो आंबो
औ औ बिदिनो प्रेकटिसफोरा मोजां
बिदिनोथां ओ फुङावबो फुङाव दसे बेलासि दसे बेफोरबायदिनो खालामगासिनो दङ आरो नोंथां
दा बिदिनो सोलिबायदों आंनयाबो नों थां दा मा होनो ओ दैज्लांनि बोथोर नालाय दैज्लङा एसे जोबथ्र'बासो माने न'नि खामानि थानायनिफ्राय एसे प्रेक्टिसा खम जादों आरो ओरैनो मोननै टाइम खालामोमोन फुं आरो बेलासे ओमफ्राय दा माने अनलि फुङाव खालामनो मोनाखै बेलासियावल'सो खालामनो मोनदों आरो बे बल खेला गेलेनाय टाइमावनो
औ बेनिफ्राय ओ नोंथाङा नोंथाङा होनबा फुटबल खेला गेलेयो
औ गेलेयो नोंथां।
औ नोंथाङा ओ बबेबाफोर गो क्लाबफोराव जयेन जानानै गेलेयोना नोंथाङा ओ गामियारिफोरनि जानानै गेलेयो
अ ओरैनो सिम्पुल गेलेयो आं नोंथां ब'रबो क्लाबाव गेलेया नोंथां उम हमबा नोंथां गोजोन्थों खोनादोंना नोंथां? हेल'